उम खोनाबाय। दहाय मा होनदोंमोनलाय र' जेनेबा। नोंनाथ' बैयो दाख्लै बे जि रोजा लानाया।
औ।
बेयो आसोल रां नों हरनो नागिरनायमोन दा।
औ।
ओमफाय बेसेबांआव बेसिबां सुद होनांगौमोन नों बेखौ हरनाय जायाखैना।
ओहो।
नों बेखौ जेन'बा नैबे जि रोजाखौ आं हरबानो नों बै सुद। सुटखौ हरफागोन नालाय हरफानो हाबाय बुजाबनानै हरबाय। ओमफाय नैबेनिफ्राय बिसिबांखिनि दं। नोंना मा बेल'मोन ना आद्रा दंबावो?
गैला आंना बेल'।
बे जि रोजाल' दा।
औ।
होमबालाय माथो नोंना नैबे दाख्लै होनायसिबांल' जागोनब्रा नों सिगांनिखौल' हरदो। ओमफाय नैबेनिफ्राय दा बेसेबां थायो बेखौ हरनांसिगोन।
जायखिजाया। एबारनि दा नङा खोनासं। एबारनि दानजों मास मोनब्रै जासिगोन दान मोनब्रै जासिगोन।
ए बिनि उनावसो माबे थारिखआव एबार थारिकआ बाराखै दा ना बारबाय?
सल्ल' थारिख ना सथ्र' थारिकमोन।
जाबाय होमबालाय दान मोनब्रै जाबाय एबारनिफ्राय गोदानसो होमबालाय ना?
दान मोनब्रैसो जागोन दान मोनब्रै हाबबाय दा।
हाबदों ना जोबगोन?
जोबाखै जोबाखै एक थारिखसिमाव से थारिखसिमाव दान मोनब्रै जाहैयो।
ए एबार फैगोनाव? उम
ओंखायनो आं बे दान मोनब्रैनिखौ हरबाय।
औ बिनि उननिफ्राय जोंनि जाबाय।
बिनिफ्राय नोंसोरो माला बाहायो माबा सुख'यो बे नोंसिनि खोथासै।
आंनाव आंनाव हरनानै दोन आं बुजाबनानै हरसै खेबसेनो।
अ
बिसोरो आरो सासेया हरबाथ' बे बाहायजोबखागोन दाहर बेनो। बेनाव थाखालाबो मायाव मायाव बाहायो फाथथा मोना।
दाख्लै दाख्लैनि हिसाब लायोबा दाख्लै होनाय हिसाब लायोबा मास मोनथामखौ हमना ला ओमफ्राय दैदेनखौ होआखै होनना मिथिखानानै मास मोनब्रैनि हरनोसै आं दा।
उम
होफैखायाखै ना इयो
मिथिला आङो गाव जायखिया बेखौ नोंनो बे हरैहाय होनानै फैनाया बेनो जाबाय ओमफ्राय मा मा रायलायलायदों आंबोथ' मिथियासै बारा। जायखिजाया आं माबा खुलिनाय दं नालाय बिदिनि थाखाय लोमजानाय मानायनि। बा रोजानि माबा बानायदों। बिनिखौ मोनबानो होनसै होनना बुंदोंमोन। बिनि सिगांबो हरनो हागौमोन माला मोनो ओमफ्राय आखायाव थानायखौ हरनो बाबालाय लांबाय आङो। हैग्रोनोलाय हायो। खिन्थु एसे आलदा खामानियाव नांगौमोन आंनो ओंखायनो हरथ'ला
उम
माला मोनो लेखायाथ' हरजोब्बायमोन। बेसेबां थांदों बेनि माबाफोरखौ बेसेबां थांदों बिनि सिलिपफ्रा जमा हरबायमोन।
औ
उम न'आवलाय रायज्लायहराखै?
उमहो
उम सासेयाथ' रोनावबाय थायो खोमा रोनावबाय थायो खोमा माने रोनावबाय थाखायो। नों गोनाङाव बारा बानायामोन दालाय आरो फिनगासिनोथार गियोमोन खोमा नोंखौ ना मा?
आं थाबा हाखायारा बांद्राय।
आसरिथ मोनबाय आङो आयै। सासेया जेबो होनाना। आबा असान्थि जागासिनो साला जेबो होना एसे एनै सिगि नांगौ माबा ओंख्रि संनोथिनो आं सङालै माबानो मानो माजोंबा ओंख्रि संनोथिनबाबो माने नारजि। नारजि आलु संनानै सिफ्लेनाय संनानै माबा नाजोंसो होख्लायबायनो आरो दाख्लै मा मा होनखोथाय जालायबाय थायो। माबोरै जाबावगोन थाय। लोङाबानो जायो देहायानो गैला ओमफ्राय बेनाव थैबो गैला होनदां गुफुर जाजोब्बाय ना? गुफुर जायाखै दे सिगांनिफ्राय, हा मा होनदों?
बाद हो होदों आं।
दा नों रागासो जोंनो ओंखारगोन होनदों। लोंनायखौनो बन्द' खालायाबा।
ओमफ्राय मैया बेरायदोंमोन नामा दमोन नोंसोलाय।
सोर
नोंसोरो।
अबाव थांहाखै।
अ
न'आवनो दं। बे फट' होनाया। बे सिगां थांनाय गोबाव जाबाय। सथ्र' ओइ सथ्रल' नङा। बारबाय थामजि दिन बारबाय।
थाफिन नांगौ थाबाय।
नोंगौ गु जाहैबायथ' मालाबानो नै। दाख्लैफोर बायदिसो मोनफ्राङो बेनि बेसेबा सिगां।
होनांगौ जादों।
जिस्नि
नोंथ' एगआवनो थांदों जाबाय मेरला। बिनि बेसेबा सिगां। नों न'आव थानायावनो फैनानै खावसेल' जादोंमोनदां।
बिस्राथ' औवाखौ दानासै ना बुङासै दा जेबो। थिङाव खोबफैजोबो खोमा ओमफ्राय सोनाबनिया।
ओमफाय नायजाया सेस हाफैजोबो आरो दाथ' बिलाइआ बारा सिरिया बावा एबार एसे उनाव मा बादि जागोन बे न' गाज्रि जायोलै न'नि थिङआ माराम खाजोबो बिलाय सेवनानै थानाया
उम
जेरावबो थांनाङा दिनै?
थांनाङालै आं दंफैखायोसै आं जायगायावनो।
हां?
दंफैखायोसो दा जिरायथ'दों।
माने थांखादों? ओम- माबा बिदि थांनो खामानिनि मा मा होनदों ओमफ्राय माबोरै जाखो? आमफ्राय उनाव आनन्दायबासो बिदि ओंखारलाबायनानै
मा आन्दायनांगौ जाखो आन्दाया नंखा थारगौ बुस्थुखौलाय मानो आन्दायनांगौ जाखो मानिया
बे लोगोनानोना?
औ
मालानिफ्राय हाबगोन बिलाय।
नैजिबा
आमफ्राय लेखाफ्रा मोनबाय?
औ। बिसोरनो बानायजोबनानै होखायो रा।
बिसोरखौ मोननायखौ नायग्रोदो आमफाय नोंलाय मायावथो मोनगोन रांखौलाय?
एखेब्राजों ए बियो बेनोथ' बेनोथ' दा
माथो नों मायावबा सोंनो नामा होन्दों नोङो?
बेनोथ' बेखौ नोङो बे जाबानो नै मैया दाखालि बिहरदोंमोन आंनाव।
आमफ्राय?
आमफाय हरनो हायासैना आं
सा मामुलि नङाना एथ' बुरजा मोननांगौवाबो।
ओरैनो रोजाबा मोनसे खोथा।
नायनि मा जायो जुलाइआव फैफिनगोन होनदोंमोन जुलाइआव फैफिनबाबोथ' नोङो बै बुस्थुखौ मोननांगौआनो मास मोनसेनि गेजेराव जुलाइआव दानि जुलायाव
मा फैगोन।
बेनो फैफिन बावगोन गावसोरजों थांफानायाव आरो भेकेन्सि दंबावो ओम माबा बाजि
ओम
बाजि जन सोनो हाबावगोन आमफ्राय बाजिजोनाव दा जोंनि साइडनिफ्राय साब्रैसो दंखायो
साब्रैसो सानैल' खोनादों माखासेयाबा सोर।
दाथ' जाथारनाया सानै ब्रा ओमफाय गोदान बानायबावनायासो सा
जाथारनाया सानै सासेयालाय सोर नैबे नोंसिनि खाथिना?
सोमदोन-सोमदोन।
ओम
माबानिया ख'ल'बारिना।
मा आं मिथिला नामजों माबायदियाथाय। गुफुर लोदोदोआ मोनदा नामा?
ए नङालै फ'ल'बारिनि।
है आं मिथिला। ना बै गिदिरा? ओहो बिदि नाम गैयामोनदां आो आलदाखौसो होनफ्र्लांबाय खोमा आं। ओम
एसोर सानैजों।
ओमबाय नैबे नालाय नोंसिनि खाथिना दंग' सेरनाबो बानायदों होनलाय?
आं बानायाखै इब बियो गिनानै बानायाखैमोन। ओमफाय दा आंखौसो आंखौसो बुंहरगासिनो सानदों बानायसै होननानै।
ओमफाय नोंहालाय?
आरे आं बानायगोनब्रा आंनानैलाय बैखौल'सो नांगौदा।
ओंखायथ नों माला बानायगोन?
गोदान गोदान माबा लाफिनगोन होनदों लेखाफोरखौ।
ओ ओमफ्राय बैसिनि बायदि एखेयानो जागोन दा?
ओम
उम। हो ओम बेनोथ' जाबासो जाबाय ओमफ्राय जायाबासो गिलायलाङो।
ओम
खोनादों?
हा?
जाबाथ' जाबाय जायाबासो गिनांगौ होनदां।
माखौ गिनांगौरा गिनाङा जाखायो।
एथ'। जोंनानो आलासिखौ खबर लानो हागौमोन एसे आइ आलदासो जानानै दङ। आलदा मानि बिराद गाज्रिरो माबा जानानै दं।
सोर?
बे नों जेखौ हाबनो होनदों बेखौनो सामलायग्रा फुरा। लि गिदिरानो। दा होनजालालै बेयावबो राय्लाय जोबजालाय लाङा बारा।
दा हदलाय बैआव खोनथाहर।
उम।
थाइम जाखाबायथ'।
टाइम जाबाय दानजासिगोन र' दाननोसै आं। एसे दोनबावनानै जिसे जाबायानो।
दि बैयाव हरलाय।
मा होनदों?
बैयाव हर होनदो।
उम माखासेखौ एसे उनाव रायजलायनोसै। दानसै आं होमबालाय।
ओम
ओम औ। र' माबायाबो गोमोरबाय थायो। दे होमबा।